औ खोनादों दे नोंथां बुं।
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोनानै नोंथांनिसिम फन खालामनाय जाबाय। ओ आयदायानो जाहैबाय एडुकसन एबा सोलोंथाइ। ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो उन्दैनिफ्राय ओ जे थुनाखि गुदि फरायसालिनिफ्राय हमनानै ना एल पि स्कुलनिफ्राय जोङो फरायजेननानिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ लानायसिम जोङो बे सोलोंथाइनि आयदायाव एसे सावरायगोन। जिथुनाखि ओ आथिखालाव ओ सोलोंथाइ होनोब्ला दिनै मेडियामनि खोथा फैबाय मिडियामा जाहैबाय ओ गावनि गिबियावनो बर' मिडियाम थाबाय इंलिस मिडियाम थाबाय बेनि गेजेराव आसामिस मिडियाम थाबाय आ रो हिन्दी मिडियाम थाबाय जोंनि आसामाव बे मोनब्रै मिडियामानो बांसिन सोलिनाय जायो। आरो बेवहाय ओ गुदि फरायसालिनिफ्राय खायसे खायसे ओ बर'आवबो फरायो। बर' मिदियामाव हरा खायसे इंलिस मिडियामाव फरायो दा आङो इदिकसन सायाव आरो बर' मिडियाम बा आसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियामनि सायाव माखासे बाथ्रा सावरायगोन ओ आथिखालाव जों नुनो मोनसै ओ जोंनि बर' मिडियामफ्राव ओ जोंनि गारजेनफ्रा बा जोंनि ओ मा होनो बिमा फिफाफ्रा बारा बा रायजो राजा फ्रा बारा माने बर' मिडियामाव हगारनायखौ जों नुनो मोनला आरो
उम नोंथां।
गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि सरखारि बर' फरायसालिफ्राव बा ओ एल पि आनो जा एम इ स्कुलानो जा बैफोर फरायसालिफ्राव ओ मा होनो फोरोंनाय जुनाखि फोरोंनाय ओ हाबाफारि बा बेफोरो बारा मोजां जाया होननानै मोनसे कमप्लेन होलायनानै बेबायदि हगारनो हगारिखौ नुनो मोनो आरो माने बर' मिडियाम स्कुलाव दा आं सानो ओ जिथुनाखि नोंगौ बेबो मोनसे नोजोर होथावना मोनसे जाबाय। मानो होनोबा जोंनि बर' फरायसालि सरखारि फरायसालियाव माने फोरोंगिरिफ्राबो खोब आंखाल ओ मानो होनबा जोंनि गुदि फरायसालिफ्राव सासे सानै बेबायदिल' जा औ बेबायदिल' माने औ दा बैफोरनि जाहोनावनो जोंनि ओ बर' फरायसालिफ्राव जोंनि गारजेनफ्रा हगारनायखौ बा हगारनो गोसो जाया आरो हगारनो गोसो जाया जायनि जाहोनाव माने जोंनि बर' फरायसालिफ्रा बर' गुदि फरायसालिफ्रा ओ-थैलांनो हमदों आरो माखासे जायगाफ्राव। हमनानै ला ओ ओ बि टि सि बा बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे ओ फरायसालिफ्रा बर' मिडियामफ्रा थै लांनो हमदों। ओ जोङो निउस मिडियानि बा खौरां बिजोंनि गे जेरजों मिथिनो मोनो जेथुनाखि ओ बे बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाय बा एडुकेसन लानाय बियो माने खोब खम जालांबाय आरो, आरो मानो होनोबाला बेनि मोनसे जाहोन थाबावबाय, बे जाहैबाय आथिखालाव बर' मिडियामनि माखासे प्राइभेट स्कुलफोर थासोयो, जेरै- हमनानै ला माखासे एकाडेमि स्कुलफोर खुलियो औ बिदिनो बाथौ आसश्रम बायदि-बायदि। बैफोर ओ स्कुलफ्राव बा फरायसालिफ्राव जोंनि गारजेनफ्रा माने सोहैनाय नुनो मोनसै आरो सरकारि स्कुलाव ओ-बारा मोजां फोरोंनाय जाया होननानै। आरो बेबायदिनो माखासे ओ बेखौ नोजोर बोनांगोन, मानो होनोब्ला ओ-जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो खोब खम जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जायोना सानो आरो। आरो बेबायदिनो ओह गोजौ सोलोंथाइ लानायावबो ओ माखासे जोंनि बर' बर' बिजोंजों फरायनानै थाङोब्ला, ओ हमनानैला ओ हाइस सेकेन्डारि लेभेल आरो कलेज लेभेल, डिग्रि लेभेलफ्राव जेनाखि जोङो इंराजि बिजोंजोंनो जों फरायहैनांगौ जायो। आथिखालाव बर' ओब-मिडियाम खालामदोंब्लाबो बे दासिमबो जाजोबाखै। जाजोबैनि जाहोनाव खोब उसुबिदा जाहैयो। ओ-खोनानो मोनदों ओ-मोनसे-मोननै बा गं से-गंनै स्कुलाव ओ बर' बिजों खालामबाय होननाय खोनादों। माने क्लास इलेभेन आरो टुयेलभाव। नाथाय आर्ट्सनियाल' जादों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो माखासे साइन्स, कमार्स बेफोरो दासिमबो जायाखै। आरो ओ इंराजि बिजों-जों माखासे जोंनि ओ गारजेनफ्रा हरनायनि जाहोना बेबो जाहैबाय मानो होनोब्ला आथिखालाव कम्पिटिटिभ एगजा-एगजामफ्राव जोङो इंराजिजों जोङो लिरहैनांगौ जायो इंराजि जों आनजाद हैनांगौ जायो, बा इन्टारभिउ हैनांगौ जायो। बैफोरनि थाखाय बैफोर खौ फिउसारखौ नुहखानानै माखासे गारजेनफ्रा आथिखालाव गावनि गथ'- गथायखौ गोरों खालामनो थाखाय माने इंलिस मिडियामाव हरनाय जायो, आरो आरो इंलिस मिडियामाव हरनानै बा बे इंलिस मिडियामनि प्राइभेट स्कुलाव आरो फोरोंनायफ्राबो मोजां जायो। मानोना बिथांमोना ओ खोब ओ रां रुफाबो लाखानाय जायो नालाय नांगौ बायदि बिनि थाखायनो बिथां मोना फोरोंगिरिफ्राबो गोसो होनानै फ-फरायसाफोरखौ फोरोंनाय जायो। जायनि जाहोनाव बै फरायसालिनि फरायसाफ्रा फ्राय माने मोजां मोजां पारसेन्टेज लानानैबो बिथांमोना ओ उथ्रिसारनो हायो। जायनि थाखाय बेबायदिनो बिथांमोना मोनसे ओ मोजां रिजाल्ट खालामहैनो हायो। आरो आं बेखौ बुङा दि सरकारि फरायसालियाव फरायनानैबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै। खिन्थु सरखारि फरायसालियाव फरायनानै खोब खम सुबुङानो, खोब खम फरायसायानो माने मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ नुनो मोना आरो। जिथुनो प्राइभेट स्कुलाव बांसिन जायो आरो मोजां रिजाल्ट खालामनाया। बेबो मोनसे जाहैबाय आरो बर' मिडियामजों फरायनानै थाङोब्ला, क्लास इलेभेन आरो टुवेल्भाव सोलोंथाइ लाहैनायाव ओ जेना क्लास इलेभेन आरो टुयेल्भआव फोरोंगिरिफ्राबो गुबुन जाथिनि जायो बा गुबुन हारिनि जायो ‌। जाय समाव जोङो आसामिसजों जोङो सोलोंहैनांगौ जायो बा जोङो इंलिस रायलायहैनांगौ जायो, बा आसामिस रायलाय हैनांगौ जायो बा फोरोंगिरिफोरजों जों मोनसे सोंनाय फिननाय खालामनायाव उसुबिदा जायो आरो जोंहा लिरनायावबो माने ओ क्लास वाननिफ्राय थाखोसेनिफ्राय फरायहैफिननाय जायो। माने जोङो इंलिसखौ जों बर' मिडयामजों फरायनानै सरकारि स्कुलाव माने इंलिसखौ जोंना मोजां फोरोंबोआ जायनि जाहोनाव बै समाव माने ओ कलेज लेभेलाव बा जों हायार सेकेण्डारि लेभेलाव जोङो माने एसे उसुबिदा जायो। माने क्लास वाननि फ्राय सोलोंफिननाय ए बि सि डि सोलोंफिननाय बायदि जाहैयो आरो जायनि जाहोनाव माने एसे जोंहा बेग जाहैनाय जायो। बेबो मोनसे जाहोन जाहैबाय आरो डिग्रि लेभेलावबो मेजर खालामनानै जुदि लाहैयो ल्बा हमनानै ला ओ बेबायदिनो साइनस जानो जा आरतसा नो जा कमार्सआनो जा बेवहायबो जोङो इंलिसजोंनो लिरहैनांगौ जायो बेनि थाखायनो माने जोङो इंलिसजों जुदि जोङो एल पि स्कुलनिफ्रायनो जुदि जों फराय फरायना फैयोब्ला बा गुदि फरायसालिम जों फरायबोयोमोन बा इंराजि बिजोङाव जोङो माने गोजौ माने रोंबोखाासिगौमोन आरो बेबो मोनसे साननो गोनां जाबाय। बिनि थाखायबो माखासे जोंनि गारजेनफ्रा आथिखालाव माने इंलिस मिडियामाव हगारनाय नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो नोंगौ बर' मिडियामजोंबो माखासे ओ ओ फरायनानै गोजौ थाखोनि साख्रि बाख्रि लाहैनो हादों आरो बर' हिसाबैबो मोनसे डिपार्टमेन्ट थाहैयो खिन्थु बै डिपार्टमेन्टआव माने नांगौ बायदि ओ ख'थाबो थाहैया मानो होना ल्बा ओ माखासे जे जोंनि बर' फरायसाफ्राबो बर' मिडियामजों फरायनानै बिथांमोना आ दिनै प्रफेसार लाइनाव थाङो मास्टार लाइनाव थाङो माने बैफोर डिपार्टमेन्टआवल' बांसिन जोंनि ओ बर' मिजजों फरायनानै बांसिन साख्रि मोनहैयो आरो जिथुनाखि बे लाइनाव थाङोबा हमनानै ला ओ इउनिभारसिटिफ्राव खायसे एम ए खालामहैयो बिनि इदिनो खायसे पि इस डि खालामो आरो बिथांमोनाबो बेबायदिनो प्रफेसारबो जाहैनायबो दङ बर' बिजोंजों फरायनानै खिन्थु ओ बै गावनि मोन मोनसे डिपार्टमेन्टआवल' मोनसे मोनहैनाय जायो आरो जेनेरेल जाहैला दा बिनि बागै नों माबाफोर बुंगोन नामा?
आंबो बेखौनो माने नोजोर बोनानै माने बुंनो सानदों आरो ओ जेनेबा दाथ' जोंना ओ प्राइब्रेद ओ जेनेबा सरकारि फरायसालियाव जेबा जोंना इंलिसखौ मोजाङै फोरोंबोआ जायनि जावनाव माने जोङो बेबायदि ओ खैफोदजों खैफोद होननांगोन बेखौ बिदिजों माने मोगा मोगि जाहैनो गोनां जायो आरो क्लास टेनसिमहाला गै नोङो सेन टेन ओ बर'जोंनो नोङो पास खालामबोबाय
जायनि जाहोनाव बेनिफ्राय नोङो ओइस एसखिनियाव नोङों इंलिस इंलिस मिडियाम जाबाय
औ
आरो बे ओ गथ'फोरा माने स्टुडेन्टफोरा ओइटस पास जाखांनाय नि उनाव खायसे बायदिया माने बर' मिडयामनिफ्राय थांनायफोरा लाइन फरायहैनो लुबैयो ओमफ्राय लाइन फराय हैनो लुबैयोब्ला मा जायो खायसेयाव जेनेबा इन्टारभिउ लाग्रोयो इंलिस रायज्लायहैथारनो गोनां जाथारो आरो बायध' अब्ला बेफोरबायदि स्टुदेन्ट आ माने मोजां मार्कस लानानै पास खालामबोदोंमोनब्लाबो ओ इंलिस रोङिनि जाहोनाव ओ माने थाबथाहैनो गोनां जायो आरो गावनि थांखि होसोनायाव जोबोर कस्थ जायो आं बेखौ नुबो नुबोदों माने खायसे खायसे स्टुदेन्टफोरखौ ओमफाय खिन्थु जाय माने ओ बेसोरनिख्रुइबो खमसिन मार्क मोन नाय जायफोर फोर माने इंलिस मोजाङै रायलायनो रोङो बेफोरबायदि स्टुडेन्टा माने खमसिन मार्क मोनबाबो माने मोजां मोजां लाइन लानानै माने फरायनो हायो आरो बेफोरखौबो माने बिमा बिफाफोरा नोजोर बोनानै गावसिनि गथफोरखौ माने एसे मानो स्मार्ट जासिनथों होननानै इंलिस मिडियाम स्कुल बा प्राइभेट प्राइभेटआनो जा बेफोरबायदियाव बांसिन माने गोसो होनानै सोनायखौ नुनो मो नो आरो गावसिनि गथ'फोरखौ।
औ औ नंगौ। ओ नोंथाङा मा मिडियाम फरायनायमोन?
आंबोथ' बर मिडियामानो फरायदों अब्लाबो माने बेबायदि जानां गौ बर' मिडियाम फरायदों होननानै बर'खौल जेनेबा बर'खौबो गोसो हो। ओमब्लाबो बेनि गेजेरजोंनो माने इंलिसखौबो बावगारलांनो नाङा आरो जोङो माने समान समान उन्दैनिफ्रायनो रोंफालांखानां रोंफालांखानो नांथारगौ आरो इंलिसखौ। नङाब्ला जोंहा उननि समाव माने जोबोर खस्थ'जों माने मोगा मोगि जाहैनो गोनां जायो आरो
औ। नंगौ ओ बेबायदिनो मेडियामा मोनसे ओ जेंनाबो जाया खिन्थु जेंनाबो जायो होननाय बायदि आरो ओम बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो माने जों इंलिसखौ गोसो होनानै फरायनांगौ जासिगोन आरो उन जोलैफोर खौ जोङो फोरोंलांनांसिगोन। इंलिसखौबो गोसो होफालांनाया मोजां आरो बेबाय दिनो आसामाव होनोब्ला माने आसामिसाबो बिराद गोनांथि। मानोना आथिखालाव माने आसामिसजोंबो माखासे ओ मा होनो अफिस बायदिफ्राव ओ आसामिस ओ जिथुनाखि लेंगुवेजआ सोलियो आरो बेनिखायनो रावफोर खौ जों आसामिसखौबो सोलोंनांगौ जायो आरो जेनेबा आसामाव थानाय हिसाबै। बेनिखायनो माने गुबुन गुबुन माने बि टि सि नि बायजोनि अनगायै माने गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थाङोब्ला गासैबो आसामिस सानो सोलिजोबो। बिनि थाखायनो जों आसामिसाबो गोनांथि औ औ औ खोब रायलायनानै मोजां मोनबाय उननि समाव मोनसे आयदानि सायाव सरायबावनो सै गोजोन्थों ना दोनदो दे।